हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिमबो
मा खालामनानै दंगासिनो नोंथां दालाय
खालामनायाथ' जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो दंङो जिरायनानै औ नोंथां
नोंथांङा ओरैनो दंथ'योबा आंजों सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन सावरायजागोन ओरैनो मानि बागै सावरायनो नोंथां
नोंथां बे बर'फोरा दोरोङारि बे माबा औवाफोरखौ मा मा हाबायाव बाहायो बिनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां
अ औ औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे
औ औवायाथ' मोनबेसे रोखोमनि थायोमोनलाय मोनथाम रोखोमनिमोन न माने नोंथांङा
औवाया गुबैयै मोनसे रोखोमनि आंबो बेखौ मिन्थिया जायखि जाया औवा गुबै औवा बुरखा ओमफ्राय औवा थेरे
औ औवा हाथाय औवा थेरैखौनो औवा हाथथायखौनो खोमा नोंथां
औ औ आं बेखिनिखौल' मिथि बिदि आरो बेनि अनगा बेलेगफोर दंबावो नामाथाय आं बेखौ मिथिला मोजांङै
बांसिन बर'फ्रा माबे औवाखौ इउस खालामलयो ओमफ्राय नोंथां बांसिनै इउस खाायनाया
बांसिन इउस खालायनायाथ' नैबे औवा गुबैखौनो बाहायो ओमफ्राय जेनेबा बे औवा बुरखाफोरखौ बे मानिबा खुन्थियाफोर न'फोर माबानायफ्राव बाहायो आरो बेखौ माने बे गोरासिन नालाय
न' माबा
हाया औ
औवा बुरखाया मा बारायो नामा नोंथां बांसिन हौवा बुरखाखौ होमबा
औवा बुरखा
औवा बुरखाखौ माबा औवा गुबैखौसो बांसिन बाहायखोमालै नों
औवा गुबैखौ बांसिन बाहायो नोंथां बे औवा बुरखाया माने एसे गोरासिन नालाय बेखौ बै गिदिर गिदिर खुन्थियाफोर बानायनायफोरावल' बाहायो आरो
ए
ओमफ्राय बे जेरै संग्राय सान्द्रिफोर बेफोरबायदि खादा एरि हेबनायफ्राव हौवा गुबैखौसो बाहायनाय जायो नोंथां
औ बबे औ औवा गुबैया साबसिन नामा होमबा नोंथां ने
औ नोंथां साबसिनानो होनजाबाय ओमफायो बे मेवाया बे जानाया खिन्थु बेखौ औवा बुरखानि जानाय जायो आरो ना
औ
माने बेनिया गोथावसिन जायोनो
औवाया बुरखानिया गि गिदिरसिबो जाहैबाय नालाय नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बिनिया आरो जा बे गान्थि थायोना बे खान्थिया एसे ख्रिख्रिसिन जायो आरो माने खाथि खाथिसिन जायो औवाया बुरखानि गान्थिया
औवा बुरखानिया
औ औ
अ आदसा
औवाखौथ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बाहायबोबाय बाहायबोबायनानै थाखानाय आरोना दासिमबो बाहायबाय थायो बेखौनो
ओ
गोदो संसार जाजेननायनिफ्रायनो
औ
थैनायसिमहालागै
ओ ओ थैनायसिम लागो बानना लांनो थाखायबो ने नोंथां
औ औ बे जेब्ला मानसि थैयो बेखौ उम बे औवाजोंनो बानना लाङोना आरो ओ औ
मोनबैसे माबायोमोनथाय औवाखौ नोंथां
औवाखौथ ओरैनो थनै माबायो माने बाननायाव आरोना मोननै औ माने हासनानै औ एसे खान्दा खान्दा हासनानै औ
औ
मोननै लाबाय ओमफफ्राय बिदिनो गेजेराव खासबाय खान्दा खान्दानो ओमफ्राय बिनि सायाव थिखोनानै लांबाय आरो
मानसि थनिावथ दिरुं होनोमोनालै बे औवानि नोलो ना मा होनो बेजोंनो खायोमोन खोमालै ना नोंथां
औ नोंथां थेंगल सैनानै औ औ
ओ
बे औवाखौनो मिजि मिजि माबायो आरो सोयो गोबा गोबानो ओमफ्राय बेजों खायो
नोंथां बर'नि बाथौखौबोथ औवाजों बानायनाय जायो ना नों
औ नोंथां औ औ बे बाथौआ बर'नि बाथौआ ओं बेखौ
नाथाय आजिखालि सोरबा सोरबा माथो लहानिसो बानायनो नागिरबायमाथो नोंथां बिनि सायाव मा होनगोन नोंथाङा
बेखौ लहानि बानायनायाथ माने बिदि बानायनाङामोन आरो हिसाबावथ मानि थाखाय बानायखो आंबोथ बेखौ मिथिला माने गोदो गोदायनिफ्रायनो औवाजोंनो बानायबोखानाय आबै आबौनि सम निफ्रायनो ओमफ्राय दासो बेखौ सोलायबाय आरो ना
सोलायबाय आरो ना होमबा बिदिबा बै जोंनि गोदोनि दोरोङारि खान्थि बेयो गोमालांनो नि सान्स
औ औ औ औ औ बिदि औ बिदि बाहायबाथाय लहा फोरनि बाहायबथाय लासै लासैनो गोमालांनोबो हागौ आरो ना
ओ बिनि था बेनि जाहोना थारमाने ओरैजाय जायोखोमालै नोंथां जो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा टाउनाव थाहैबाय नालाय बेयाव सोर सोरबा औवा औवा मोननो थांला सोर सोरबा हेबनो रोंला बेनि थाखाय जाहोना बे जायो नामाथाय नोंथां
औ बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ नोंथां औ उम
नाथाय
माने बिसोरो औ उन्दै समनिफ्रायनो बे टाउन सहरफ्राव थाबोनाय जाबाय नालाय बेखायनो गामिनि माखासे नेमखान थि आसार खान्थिफोरखौ बारा मिथिला औ बेयावनो लासै लासै गोमालाङो आरो बिदि बानायनायफ्रा
औ माबा नोंथां ओ आं बिदिबाथ' मा होनोमोनलाय ओंखाम गोरलै होनायनि नेमानो थानाय नोंला माथो नोंथां बाथौआदि जेब्ला माबा गोदान फैबायना मा होनोलाय। आघन मास फैबाथाय दालाय बाथौ दुङो नालाय बाथौ गोदान गोदान औवा नांगौ नालाय। होनबा बिदिबा गो बे लहानि होबाथाय बे मोनसेयानो थाबाय थासिगोन नालाय। औ होमबा बे औवाखौ। दाननानै गोदानै गोवाखौ गोदानै दाननानै खुन्थिया होनानै। हेबनाय जायोना बिदि होनबा नेमानो थानाय नोंला।
ओम ओम।
बे ओंखाम गोरलैनि माबायानो
औ।
ओरैनो फुजाल'सो होनाय जासिगोन होनबा।
औ औ बिदिनो जाहैबाय नोंथां।
औ नोंथां औवाजों मा मा बानायनाय जायो बर'नि दोरोङारि।
बर'नि दोरोङारि होनोबाथ' जेरै बेफोर जेखाइ खबाइ बेफोरनो गोलैबाय। खादाफोर संग्राय। संग्राय-सान्द्रि आरो ओ। बै बे बर'नि माखासे बै रंजा मोसानायफ्राव ला लाग्रा। दामग्रा आगजु, बै मा होनो बेखौ गंगोना गंगोनाखौबोथ' औवाजोंनो बानायो आरो बै। थरखा
थरखा
थरखाखौबो
खाखौ थरखाया माबायदि मोनलाय बै गथाथा ओमफ्राय गेजेर दानखावनानै
औ औ गेजेराव दानख'नानै बे आखाइ खबनाय बाय दि बानायग्राया बेयो औ औ औ बेखौनो थरखा होनो नोंथां। आरो मोनसे ओ दा गोदान मोनसे ओंखारबावदोंना बे बांद्राय गोबाव जायगाया माने सिगां गोमालांनो हमबायमोन बियो दा बिखौ ओमफाय जे जेंग्रा औ बेखौ बैसागु मोसानायाव लाफिनो ना बेखौ दा बर'फ्रा औ। औ औ औ बेनो
गन लानानै बेयावनो गो बोखोलाय। गाहाय खालामलाय ग्रेट ग्रेट ना मा होनो? आरो लायग्रिद ना मा होनो बे दङ ने नोंथां?
लाइग्रिदखौ आङो बारा मिथिला नोंथां बावबायमोन।
ओ लाइग्रिद ना लाइग्रिदाबो बिदिनो गोजौ गाहाय होनानै औवा मोनसेजों ओरैनो बेखौबो बै हुथ्रेदनाय बायदि खालायोना बिनि होनबा बै मोनसे माबा मोनसे। सा माबा फैयोना सोदोब फैयोना?
ग्रिद ग्रिदनो बेखौनो होनोमोन खोमालै लाइ ग्रिद नोंथां।
औ औ ओं माने आं बारा मिथिला आरो बेनि बागै। आरो बेफोरनि अनगायै जेरै ओ सेनफोर बानायो। खखाफोर सेन ख'खा आरो बे दारहा। दारहा-दारहाखौथ' गोदोनि समाव बाहायसोगारोमोन ना दा।
औ ओ दारहा दुलि माइ दोननो थाखाय दुलिबो बानायोमोन आरो। थां ओ नोंथाङा औवाजों मा बानायनो रोंगौ नोंथां खोन्थानो हागोन नामा ओरैनो माबा मोनसे।
माने आं बिदि हेब्लु हेब्लाफोरखौ रोङा नोंथां। सोलोंना लानाय जायाखै ओहो ओहो हो। ओम नोंथाङा रोंगौ नामा?
आंबो रोङालै नोंथां।
औ र' समा औ औ समा रोख खाबु मोनबा सोलोंना लागोन र' बेखौबो।
औ ओरैनो हासिबखौ बानायनो रोङो नोंथां नरमेलखौ ओरैनो
औ बाहायथ' जेबो माबा खामानि गैला नालाय हासिबावथ' डायरेक्ट हास'नानै फिसा फिसा जिरबानो जाबाय
औ नोंथां
आरो बिदिनो बे न'फ्राव जेवराफोरबो होयोना औवाजों
औ औ औ
न'खौ दुमथेनाय आरो जेनेबा ओ मा होनो बेखौ? न'नि खुन्थिया बानायनायावबो बाहायबावो
ओ
सो बानायनाय
ओम
बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो आरो औवाखौ
गोबां खामानियाव बाहायो ने नोंथां?
औ औ आरो बेखौ माने जोङो फाननानै औवाखौ फाननानै माने रां आरजिनोबो हायो आरो बागान बानायनानै।
औ औवाथ'
औ औ। आरो बे औवाजोंनो लेखा बिलाइबो बानायोना बानायनाय जायोना नोंथां ओम। औ आरो बे गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायफ्राव लाङो
औ माबाबानायनो मा होनोमोबलाय सापर्ट होनो
औ औ बे औ बिल्डिं लुनायखौ आरो बिदिनो ओ मा मा खामानियाव बाहायोमोनलै ओम गोबां खामानियाव बाहायजायो आरो बिदिनो औ ओम आरो बै जेनेबा फाथैफोर सुनायफोरावबो बेखौ बाहायोना बे औवाखौ मिजि मिजि सैनानै बे फाथैखौ मुथा सुनायाव नोंथाङा मिथिया नामा बेखौ? औ जेनेबा बे फाथैखौ फाननो लाङोबा दालाय मुथा सुयो नालाय मुथा सुनायाव बे थेंवल फिसा फिसा सैनानै बेजोंनो खायो आरो सुफ्लुंनानै गेजेराव सुनानै औ नोंथांमोननिथिंसो माबायदि जायो जोंनिखि जायखिजाया बिदि खायो आरो
जोंनिखि बिदि खाया नोंथां मा होनो मोनलाय फाथैखौ जाब्बाय उनाव थालिर बिलाइयाव होनानै फानबाय बैदि गथा
औ माने नोंसिनिथिं माने मुथा आलदा आलदा माबाया होमबा ने गेजेराव सुफुंलायनानै खाया औ औ नंगौ ओम ओम जायगा लानानै जायगा बेलेग बेलेग आदबजों मावनाय जाहैबाय होन औ नोंथांमोनाबो औवा आबाद मावो नामा?
जोंहाथ' एथ'बां बिदि गैया औवा गैया। औवा आबादा ओरैनो माबा दं आरो। सुबाथाम सुबाब्रै सुबाबासो
औ औ औ।
ओ आबाद बिदि औवानि आबाद बानायनाय जायाखै नोंथां।
औ
दानाथ' औवानि आबाद गोबां आबाद मावबोथ'ना नोंथां। औवानि आबादाबो खामानियाव फैयोना बेजोंनो बेजोंनो गाव गावनि राङारिखौ आरजिनो हायोना नोंथांनि
औ नोंथां हायो एसे एनैखौ मोनो आरोना बेजोंबो
दे होमबा नोंथां जोंना समा जाबायानो उनि उनाव लोगोफोर मोनफिनबा रायलायफिनगोन।
औ दे नोंथां दे। दे गोजोन्थों दे नोंथां दे।